हेलौ
औ मा खालामदों
नोंथां आङो दा ओंख्रि संनानै दंगासिनो दङ
ए दा राय्लाय जाहोयो दा ओमफ्राय
राय्लाय जायो
उम एगजामफोर दंना गैया
एगजामा गाबोन दङ
फरिखा अ
उम ओंखाम जाखांना नै दसे लेखा फरायनोसै
उम त' जो आंनिबो दङ गाबोन दंनायालाय आंबो दा ओंखाम जाखांनानै र' दसथाफोरनिफाय नायगोनदां
ओमफायहायो दा मानि बागै रायलायगोन एसेसो खोन्थाहरदो नों मा मा टपिकआव रायलायो ओ सानदों इसे नोंनिफाय नोंनि फायबो
आंनिफ्रायबो
नोंनिफ्रायबो खोन्थाहरदो इसे नों माफोराव रायलायला मोजां जागोन सानो एफोरखौहाय हाय
थ' मा रायलायनो ओमबा ओम मानि बागै
जोङो इनभाइरनमेन्ट बा आबहावानि इनभाइरमेन्टआनो आबहावा ना
औ आबहावा इनभाइरनमेन्टखौनो जायो
उम दाथ' आं बुंगोरनोसै दे दाथ' माने जोंनि आबहावाया बिराद माने गाज्रिसै जे जों इन्डासट्रिफोर माबाफोर इदिन टाउन सहर बिसोर माने आरबनाइज जेशन मानि मानि थाखै माने इनभाइरनमेन्ट ब'होद गाज्रि बेफोरखौ माने होब होबथानायनि बा खम खालामनायनि एसेफोर राहा लामाफोर खोन्थानो हागोन नामा नों
ओ राहा लामाफ्राथ' बेनो
माने उम
माने गिदिर गिदिर फेक्ट्रिफोराव जे माने माबा मोनसे बुस्थु जेरै दै गेबें
साफा खालामग्रा माने फिल्टार ओ बे माने ओं बिदि लगायनांगौ आरो जाहाथ थे माने इन्डास्ट्रि फोरनिफ्राय बे गाज्रि गेसफ्रा गनान थाङा ना
औ नङाबा मन्द'ला गार्जि जागोन ना
बार मणडल हम
उम आरो बेजों लोगोसे से जेनबा दारिमिननिफ्राय ओंखारबोनाय जेनबा ओ गार्जि दै जायखौ दै मोजाङाव माने ओ माने दैयाव माबा हरो नालाय गाहरो नालाय
नोंनि बायदिबा माने दैखौहाय बे दैफ्राव माने लगायदेरनो नाङा ड्रेननि माबाखौ फोरखौ
औ औ नङाबा दैया गुबुंले जायोना
बे उम उम बेफोरखौ माने ट्रिटमेन्ट प्लान्टफोर लागायनानै बिसोर साफा खालामनानैसो माने बेयाव हगार हरनांगौ
औ
उम
बे मोनसे
जोङो बिदि माखासे गेसफोर पेट्रलफोर बेफोरनि गारिखौबो माने जेसे इसेबां हायो इसेबां खमायनो हाला मोजां आरो माने जोङो इलेक्ट्रिक कारेन्टनि माबायाव सिफ्ट जानो हाबा मोजां
औ दाथ' आरो लासै लासै जाबोगासिनो दं दाथ' मेल्ला अनेक माने गोबां नुनो मोनबाय इलेक ट्रिक साइकेल जेनेबा बाइक स्कुटि बेफोरखौ माने थाव सा थाव सावगारनांला माने बे जे थाव सावनानै उखुन्दैयो बे फोरबोथ' बारमन्दलखौ गाज्रि खालामो नालाय। ओंखायनो दा इलेकट्रिक साइकेल होन इलेक्ट्रिक बाइक होन माने लासै लासै जाबोगासिनो दं आरो खि बेफोरो।
ओम लासै लासै जा दों जानायाथ' माने मानसिफ्रा बाहायदों खिन्थु माने गावबा गाव माने जोंना बे कारेन्टनि माने चारजिंफ्रा स्ट्राकचारफोर गैया आरो जोङो बे चार्ज होग्राफोरखौ पेट्रल फाम बायदि माने जायगा जायगायाव बानायनो हाबा साबसिन जागौ आरो मान दा आंनि साननायाव आरो बांसिन इलेक्ट्रिक बुस्थु गारिफोरखौ लागौ बायगौ। दाथ' जोङो माने गोजानाव थाङोबाबोथ' न'आवसो सार्स होनायनि नालाय गिहरनाय थायो आरो आयु जोबना हैलानो औ।
ओंखायनो खम आरो दाबो लानाया बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोना।
पेट्रल पाम्पफोर बायदि थायोबा माने है जेबो नोङा हबाव सार्स होहैैगोन बिदि आरो।
ओम, बिदि साननानै लाबोनो हागौ आरोना ना? अब्ला आबहावाया माने गुबुंले जानाय न
ओम आंनि सानाव माने जोंनि सरखारफ्रा माने बेफोराव एसे गोसो होनां गौ आरो। बेफोरखौ चार्जिं इनफ्रास्ट्राकचार बानायनांगौ इलेक्ट्रिक इनफ्रास्ट्राकचार।
औ औ नंगौ।
दा दा माने ज-जो जोंबोथ' माने पाब्लिक ट्रेान्सपर्ट माने पाब्लिक बे गारिफोरखोनो गाखोनानै फैयोना। जोंबो माने बे थावजों खारग्रा अट'फ्राव माने गाखोनो बासै आरो। सउन्ड इलेक्ट्रिकआव मोजां मोनो सा बसिन साउन्डफोरबो जायाना खम। बिदि आरो।
औ औ।
बिदिनो
बांसिनानो बिदि जाजोबनांसिगौ जाना
उम। आरो बे दैफोरनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानो नामा दैफोरखौ माने जों माजाद बाहायनांगौ बेफोरनि सायाव।
औ। माने जोंनियाथ' बांसिन अबाव नुनो मोनो होनबा टाउन सहरावसो दै गुबुंनायखौ बांसिन नुनो मोनो। बा नङा होमबा जे ड्रेनफोरखौ नायबा थ' अनेक लेथ्रा बेफोरनि गेजेरजोंनोथ' दैया गुबुंले जायो दै मनडला। गामि ओनसोलाव बिदिखौ बांद्राय नुनो थाङा माने टाउनाव बांसिन नुयो। बियो माने बिनि बागै इसे साननांगौ जायो आरो ना बिबो मोनसे जे ड्रेनखौ माबायदि साफा लाखिनांगौ
उम।
अनेक नुयो मानसिफोरा जे गाज्रि जाबोर ड्रेनाव गाहरनाय
होम हम
बेफोरो माने आबहावाखौ गुबुंले खालामहोयो ना आरो बेजों लोगोसे नों ड्रेनावथ' अनेक जेनबा जिउसाफोर थायोना द्रेेनआ जुदि गाज्रि जायोबा दैया जुदि गाज्रि जायोबा बेयाव थानाय जिबफोरावोथ' माने औ आरो बिसोर थैलांगोन लासैनो बिनि गेसानो बार बन्दलखौ आरो गाज्रि खालामसैलाय।
उम उम उम
जेखौबो माने साफा लाखिनांगौ आरो बे मोनसे।
उम उम उम
उम
थाउन सहरफ्राव थाग्राफ्राथ' माने दैनि खस्थ'खौ मिथिखागौ ना माजाद माने दै साफा खौ खस्थ'यै बेसेनागिदनाङो माने आं बेनि बागैनो माने जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरखौ बुंनो सानो आरो जोंनिथ' गामियाव माने गोसो बायदि बे मेचिनफोरखौ हगारनानै दैखौ गारला बायोना गोदाव सोरावनो है मेल्ला मेल्लाखा जोंनि जोब मा होननानै माने जों इदि गारनो नाङा आरो अनसि अनसि बाहायनांगौ। जेसेबां हायो दाल' माने गोसोबायदि दंथ'यो। ओमफाय जों बावैसो उनावनो जोबलांसिनगोन आरो औ।
इयुनाव बेफोरखौबोथ' मोननाय नङा लासैनो माने खम जागोन आरोना इयुनाव।
थांगोन उम जेरैहाय बेंगलर गुवाहाटि बेफोरसो माने दैनि प्रब्लेम नालाय दा थ' बिसोरसो मिथिसिगोन आरो दैनि ख स्थखौ जोंनाथ' दा गोसोबायदि दंथ'यो नालाय बेखायनो दुगगालायथि आरो सो रबा माने बुङो खि बिमा बिफाखौ एफा दैखौ गारलाबायनाङा होननानै माने फिसाफ्रा फरायनानै एसेलाबोथ' माने आइदिया थाबायना खि जोङो दैखौ गारलाबायनो नाङानो फाय बिमा बिफा औ बिमा बिफाफोरखौ सोरबा सोरबा माने बुङो आरोना इदिनो खराथ' बुङा इदिनो बुङो आरो दैफोरखौ एफा गारनो नाङा। ना बिमा बिफाफ्रा सोरनिबा सोरनिबा बुङो है जोंनिलाय मारो मेरला दैसो बेजोब मा होननानै बिदि दुगगा आरो माने उनावसो मिथिगोन।
उम
बेफोरो सास्टनिबिलिटियाव थांबाय जाहैबाय
औ औ औ
उम
गामि ओनसोलाव बांसिन माने अबस्था नुयो बेखौ दैनि माबायाव आरोना जेनेबा आंखाल गैया दैनि मेरला बिनि थाखाय गामियाव जेबो साना बेफोरखौ खिन्थु टाउनावसो खिन्थु नुयो जे दैनि अफाबा माबायदि आंखाला माबायदि। आरोे टाउनावबो बेनो जे माने नङा जेरै टाउनावबो दैखौनो मोननो गोब्राबखा अब्लाबो टाउनाव माने दैखौनो साफा लाखिनो रोङा नों अबेबा खनायाव दै लोंनो थांगोन बेखौ बायनानै लोंनो रोंनांगोन मानो होनबा लोंजाथावा नबा दैया मोनामो बिरादनि बिदि थिं टाउनजों नोगोराव बेनि मोनसे
उम बे
जेरावबो माने प्रब्लेमा दं गामियावनो होन टाउनावनो होन। प्रब्लेमानो प्रब्लेम माने मोननैथिंबो प्रब्लेम दं
उम
बे मोनसे
माने जोङो बेफोरखौ माने पाब्लिकफोरखौ सुबुंफोरखौ माने सावरान माबा फोसावनांगौ आरो माने सोरबा सोरबा मि मिथिया जानो हागौ बेफोरखौ माने खोन्थाना होनांगौ इदि उम
उम उम।
फोरावबो इदिनो खोन्थाना होबा बिसोरबोथ' माबागोन ना सानगोन। थ' जोङो बेफोरखौ पाब्लिक एवारनेस होनांगौ आरो गामिसिम फ्रावबो सास्टिनिबिलिटिनि बागै
उम
जों स्टुदेन्टफ्राबो माने फरायबाबो मोनलाबो जोङो इरैनो फरायदोल' आरो माने जोङो एप्लाइ खालामोबावो माने रियेल माबायावहाय बाहायनो नागिना ओरैनो एओरैनो फरायनानैल' थानाय जायो बेफोरो माने बेखार आरो जोङो मोनबाय जुदि जोङो माने एसे साननांगौ आरो बेफोरखौबो जोंनि थाखायनो खस्थ' जाहैगोन ना बे दैफ्रा जोब्बा उनाव
इयउनाव
थ' जों बेफोरफोरखौनो साननानै एसे माबानांगौ आरो
औ नंगौ
जोंनि टाइमआबो जाबायमोनथ' दोनथ'सिगोनदां। दोनजासिगोन ना ओं दे औ औ दे।